अ हेलौ हेल' हेल' नोंथां हेल' खोना मोनदोंना नोंथां हेल'
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों हेलौ खोना मोनदों ना हेलौ खोनादों आङो हेल'
खोनादों नामा थाङा
अ खोनादों आङो नोंथां
औ औ
खोनादों अ अ दे बिदिबा ओ मानि लानो मा
बर'नि गाननाय जोमनायनि लानोसै नामा नोंथां
अ दे दे बिदिबा अ जाग दे नोङो बुंग्रदो दे होमबा गाननाय जोमनाय
बिदिबा आं बेखेवजेनोसैना नोंथां
औ औ दे
बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों साफ्रोमबो मिथिखायो ना बर' आइजोफोरा गावनो आखाइजों दानानै
बा बायनानै गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै गावखौ समायहोयो बा हारि समाय होयो ना
औ औ नोंथां
बेबायदिनो गोबां दानि जुगावथ' दायो नै आगोलाव गाव गावनो आखाइजों बानायना गानोमोन दायोथ' नै बांसिन मेसिनजों दानाय दख'नाफोरखौबो बांसिन गाननाय खौ नुनो मोनो जेरै मोजां मोजां दख'ना मोजां मोजां आगर फालि जेरै दख'ना आगरनि बेलायाव
दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन मुफुर आफा बायदिसिना मोजां मोजां लाव बेगर आगर दानानै
औ
ओ गोबां बर' आइजोफ्रा मा होनो
ओं दे
दाबो दानि समावबो जों नुनो मोनो जे आगोलाव बेफोरबायदि आगरखौ गावनो आखाइजों दाय दायोमोन नाथाय मेचिनजोंनो बेफोर आगरफोरखौ गो रं बिरंनानै आं मोजां दानानै गानखौ नुनो मोनो आरो दा
औ नोंथां
बर' बर'नि बांसिन मोजां मोननाय आइजोफोरनि बांसिन मोजां मोननाय ख'नानि रोंफोरा जादों गोमो खाालार गोजा खालारफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ना गोमो सादेर गोमो दख'ना गोमो गस्लाफोरखौ गोजा सादोरफोरखौ मोजां मोनो आरो बेबायदिनो गोबां बां टाउनफोराव बा सहरफोराव बा गामि बजाराव थां दख'ना गाननानै थाङोबा गोबां सुबुंफ्रानो बेलेगनि नोजोराव माने मेगनाव नांनो गोनां आरो ना जोंनि बर' उ
औ औ माने नायनोबो समायना नुयोना ओ बेबायदिनो हौवाफोरनि लायावबो हौवा बो गोबां मोजां मोजां गामसाफोर गाननाय जायो आरो लोगोसे ओ इन्दि खुन्दुंफोरनि दानाय बेखौ मा होनो कट बायदि गस्ला सुथाबनानै गाननायखौ नुनो मो मोनो ना मोजां मोजां बेफोरो गांसेयावनो ओ नैरोजा थाम रोजा जा बेफोरबायदि रां रां लायो आरोना उ बेदिनो गोबां माने बेसेन होन
होनानै औ दा दानि समावथ' नै ओ इन्दि खुन इन्दि खुन्दुंनि बांसिन दख'ना आरो सादोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो जोंनि दा नोंथांमोननि औ नोंथां मोनिथिंजायलाय दायो दख'नाफोरखौ गावनो आखाइजों दानानै गानो मोना मेसिन नि बां सिन दानायखौ गा गानो नोंथाङा दसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन औ दे बिदिबा आङो जोंथिजायखौ बुंनोसै ओ जोंथिंजायहायबो बेनो सलिदों नों जेरै नों थाङा दहाय बुंलांबाय गावनि आखाइजों दानानै गानो जों ब औ खोनादों नोंथां
दायो जे औ दे नोंथाङा फोरमायना होदो
औ औ औ आं फोरमायसै दे माने जोंथिंबो दायो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायद बिदिनो बे खराबो नागाराखै बे सोलिबाय थागासिनो दङ आरो दा माने जौगाखांनाय दिन जानायखाय जौगा खांबो गोदोनिफ्राय बांसिना जौगाखांबोबायना जोंनि बे बर' हारिफ्राबो बेखाय दा बांसिन बयबो मिसिनजों दानायखौनो बाहायनाय जायो न'आवबो दानायखौ नागाराखै खारन न'फ्राव जोङो न'आव थानो थाख फाय उ गुसु खुन्दुंनि मोजां खुन्दुं गुरै माने न'आव जेरै गाननानै थाबा थान्दा मोनो। बे हिसाबै जोङो मोनसे नरम गुरै खुन्दुंखौ लाबोनानै न'आव गावनो न'आव थानायाव गाननो हिसाबै गाव गावनिखौ दानाय जायो आरो। माने खालार मोनसे खालारजोंबाबो प्लेन खाालारजोंबाबो ओ गाव न'आव थानो थाखाय गावनो दानानै गाननायखौ मोनो जोंनिथिं। ओमफ्राय आरो बिदिनो टाउन सहर बबेबा हाबा सोरनिबा फुज फुजा मेलाफ्राव जानो थांनायाव बेरायनो थाखाय माने हाथाय बाजार गलानिफ्रायनो बायनाय जायो बे ओंखाय जाहैबाय बाजारनिया जाहैबाय रं बिरं बुहुत समायना खालार माने गोजा गोथ गोथां गोमो गासैजोंबो एरफबनाय समायहोनाय बेदि कालार गोनां कालार मोजां कालार गोनां मोजां आगर एरथुमनाय जों बर' हारिया गाननो थाखाय मोजां मोनो नङा होमबा ओ जोंथ ट्राइबेल हारिया गावनि गावनि सेहेरा गावनि माने महर मुस्रिखौ समायहोनो थाखाय जों रं बिरं खालार गोनां। गाननाय जोमनायखौ गाननो मोजां मोनो ना? आरो गावनो गावनो औ गावनो खालारखौ खमायनो थाखाय गोदोनि समावथ' आबैमोननि टाइमावथ' जोंनि आइमोननि टाइमाव गावनो खालारखौ बासिनानै गावनो गोजा गोथां गोमो बायनानै लाबोनानै खाालार गोनां गाब गोनां दख'ना खालामनानै गाव गावनो दानानै गानोमोन। दानि जौगानाय जुग हिसाबै दा जोङो बाजार गलागावनो गोबां मोननायखाय दा बांसिनानो दानाय न' न' लानाय नुनो मोनला थेवबो माने दानायखौ नागाराखै न'आव जेरै हौवाफोरनो गानहोनो थाखाय गामसा दायो बर' आइजोफोरा गामसा दानाय आरो आर'नाइफोरखौ जों बर'आ दाबोनो न' न' दायो आरो। माने न'आव गाननाय दख'ना प्लेन दख'ना न'फ्राव मोजां खुन्दुं गुरैनि गाननो लुबैनाय हिसाबै न'आव दानानै गानो बेफोरखौ नागारा दाबोनो जोंथिंबो बे सलिबाय थानाय सोर सोलिगासिनो आरो बेबहार खालामबोगासिनो दानिया माने जों थिंबो दानाय लुनाया जोबाखै आरो गाननाय जोमनाया गावनो बनायनानै ग बर' हारिया माने आर'नाइ होनबा खोब मोजां मोनो गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि होननानै अ सि जोंया आर'नाइखौ खोब म मोनो आर'नाइ दख'ना गोमो लागोन बैसागुफ्राव जेरै जोङो पाहारनि जोमग्रा फाहार आगर एरनाय जोमग्रा गोजा खालारनि गोमो खालारनि समायना जोमो आरो दख'नाफोरखौबो गोमो गोथ थां खालारनि समायना दख'नाफोरखौ जेरै जों बैसागुआव गोमो खालारखौ बांसिन बाहायनाय जायो दख'नाखौ। जोमग्रा हिसाबै जों फाहार गोनां फाहार आगर एरनाय जोमग्रा गोजा बे जों बांसिन बाहायनाय जायो ब्लाउसखौ जों बाहायनाय जायो जेरै माने गाव समायना जाहोनो थाखाय आरो आरो गावनि हारिनि माबाखौ लाखि थाखाय हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बे माने खाालारखौ गाननानै जोङो बैसागु रंजानाय नुनो मोनो आरो। बबेबा माने फांसनफोर जायोबा बेफोरखौ जों गावनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बेफोर गाननाय जोमनायखौ जों गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोङो मानोबा मिथिंफोर जायोबा मानसि जा माने मिथिं जमा मान जों बेफोरबायदि खालारखौ गाननानै गाव गावखौ जों बर' हारि होननानै सिनायथि लाहोनो हायो आरो दस्रा हारिफ्रा जोंनि गान्नाय जोमनायखौ नुयोबा खोब औ खोब नायो आरो बिसोरबो मोजां मोनो। आरो जोंहा जौगानाय माने देरगानाय मोनो गोसोआव माने जोंनि हारिखौ जों देखायनो हादों बा देखायनो हायोबा जोंबो मोनो औ। ज गोग्गानाय मोनो गावनि हारिखौ आरो जों ट्राइबेल न जों देखायनो हायो सिनायथि खालामनाय जोंनि आर'नाइफोरा जोंनि गा गोमो - गोथां दख'नाफोरा जोंनि फाहार आगरफोरा सिनायो होननो हायो जे जोंखौ ट्राइबेल बर' हारि होननानै
औ आदसा नोंथां। आं मोनसे सोंबावनो ओ दायो जे ओ इन्दि जोंनिथिंथ' गोबां दायो इन्दिजों दानाय सादेर फालि इन्दिजों दानाय दख'नाफोरखौ गोबां गाननो हमो। गोबां मोजां नुयो आरो दा रांफोराबो गोबां बेसेन लायना गांसेयावनो जिबा रोजा बा ओ बद ओ बा रोजा द' रोजा बिदियानो आरो कुवालिटि लानानै बेबायदि दाम आरोना बेसेना दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि सार फालिखौ गानो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ औ नोंथां निस्सय जोंथिंबो बे इन्दि जिखौ नागाराखै इन्दि जि जिखौ जोंथिंबो गाननाय जायो। माने बेखौ दायो न'आवथ' आजिखालि गामि - गामि बांद्राय मोननो थांला इन्दि जिखौ जोङो बाजार गलायावनो मोननाय जायो आजिखालिथ' आरो गिदिर -गिदिर अइबिं खुलिनाय जाबाय मेसेन गिदिर खुलिनाय जाबाय। दामानि इन्दि जि दानि जुगावबो एभेललेबोेल माने गोबां मोननो थाङो आरो मोन
ओ - ओ।
नांगौबायदिनो मोननो मोननाय जाबाय आरो दानि दानि जुगाव आरो उम माने जौगानाय जुगाखाय जौगाखांनाय जुगाय दायो मेसिन फोर ओंखारनाय हिसाबै बांसिनसो माने इन्दि सिफ्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा ओ बियो गोबां बेसेन गोसा जि होनजायो बियो माने खुन्दुंफोरनि मादाव जिफोरनि मादाव बेसेन गोसासिनबा इन्दि जिखौ बेनो होनजायो आरो बे‌ बुहुद गोबाङानो दिरुनबाय ओ‌ दायो बांसिन मान माने‌ मोननो थाङो आरो दा ओंखायनो बेखौ बाहायनाय जायो गाननाय जायो माने मोजां मोनो बेखौ गाननानै माने जोंनि देहा सोलेरफ्रा माने माने गाज्रि माबा फैया आरो गाननानै गुसु थान्दा मोजां आरो बे जिआ जाबाय कालार थाङा जेरैनो खालार ओरैनो थाबाय थायो थाबाय थायो होननानै बयबो माने बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो। बयबो माने गान गाननो गोसो जायो बिनि दामानो आरो आरो बेसेना बयनिफ्रायबो गोसासिन दा बयबो बाहायो बाहायो जोंंबो बाहायो बेखौ नागाराखै दा बिदिबा जों नोंथां जोंना टाइमाबो?
एसे रायज्लायजाबावगोन नामा औ एसे सावरायजाबावगोन नामा नोंथां?
अ दे औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय इदि इन्दि इ दि दख'ना गाननाय आरो सादेर लानायनि सोमोन्दै दा नोंथांमोननि थिगाय आं मोनसे सोंबावनो सानदों इन्दिनि दाम बारा ना। मुगा मुगा सादरनि दामा बारा
अ दाथ' माने मुगानि फ्राय इन्दि साबखौ अ अ अ नोंथां खोनादों खोनादों?
ओ ओ दा जोंनिथिंथ आं नोंथांनो फोरमाय सानो आरो जोंनिथिंथ' इन्दि इन्दि सादोरफोर ना गोबां
गोबां जेनेबा दाम एसे खमैनो